औ नोंथां खोनादों।
औ खोनादों।
ओ गोजोन लि नि गाहाम हामलायनाय खौ जा हरबाय ओ नोंथांनाव आङो कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों मोनसे बाथ्रा सावरायनो होनना नोंथांनाव कल हरनाय जादों। सावरायनो हागोन ना?
अ जायो अ हागोन।
औ। ओ नों थां नोंथां नोंथांखौ आं बुंनो लानाय बाथ्रायानो जादों दावबायनाय। ओ नो‌ं थांआ अबावबाफोर दावबायनायनि सिमां दं नामा?
अ सिमाङाथ' गोबां दङ। ओ बेफोरबायदिनो दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो गोबां जायगायाव दावबायहैनायखो जोङो नुनो मोनो। बुंनो थांबा जोङो एफोरबायदिनो मोनसे जोंनि सि‌ एयो। जोङो गासिबो जेरै बरफ जायगा एबा मोनसे अबेबा मोनसे जायगा जेनेबा आइलेण्डफोर बायदि एफोराव जों थांनो लुुबैयो एबा नायनो लुुबैयो। बिसोर जायगानि जोङो एफोरबायदि दावबायनानै जोङो मोनफ्रोमबो गामिनि एबा जायगानि हाल सालखो जों मिथिनो हायो। दावबायनायनि गेजेर‌ जों मोनसे समाजाव जोङो जेनेबा मोनसे हारिनि जायगायाव जों थाङो। बेफोरबायदिनो बिसिनि हारिनि जानाय लोंनाय थानाय बिसिनि आसार खान्थि बिसिनि हाबा हुखा जों गासिखौबो मिथिनो हायो। मोनफ्रोमबो हारिनि मावनाय दांनायफोरा एखे रोखोमै जाया जायनि थाखाय जों बेफोरखौ जोंनि दावबायनायनि गेजेरजों जों मिथिनो हायो। ओ दावबायनाया जोंनि थाखाय मोनसे रोंगौ थि होननानै जों बुंनो हायो। जोंनि साहसारि जोंनि गियानजों जोङो माबेबा मोनसे मोनसे जायगायाव जोङो जोंनि गियाननि गेजेरजों जों दावबायहैैयो। मानो होनबाना जोंनाव साहस थानायनायजों एबा जोंनियाव गियान थानाय जों जोङो मोनफ्रोमबो जायगायावनो गिदिंनो हायो। मानो होनबा जोङो थांबानो जे जोङो बेफोरबायदि सिनाय मेनि जायगायाव थांबाबो जोङो फैनो रोंगौ एबा जोङो गिदिंनो रोंगौ। जोंनाव साहस थानायनि थाखाय जों मानसि फोरनाव सोंनो हायो मानो हायो दावबायनायनि गेजेरजों जों जोबोद गावखौनो मोनसे सिनायथि थि होनोबो हायो जेरैबायदि आथिखालाव गोबां मानसिफोरफोरखौनो दावबायनायखौ जों नुनो मोनदों मोनफ्रोमबो बेलेग बेलेग जायगानि एबा बेलेक बेलेक कान्ट्रिनिफोरा जोंनि जायगायावबो फैनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनि कान्ट्रियाबो बिसिरनि कान्ट्रिनि बेलेग जायगायाव जों थांनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदि बिदिनो दावबायनायखौो जोङो मानसिफोरा सोरबा सोरबा गावसिनि निजा गारि एबा गाव गावनि बाइक थाखानाय सोरबा सोरबा आरो बेलेग ट्रेनफोरजों थानानै जों दावबायनायखौ नुनो मोनो ओ बेफोरबायदि दावबायनाय जों जों गावनि गोजोन आरो खुसिखौ मोननो हायो मोनसे जायगायाव जों दावबायनाय थांनायजों लोगोसे जों जोंनि खुसिखौ लांफानायखौ लांफानाय जायो मानो होन बाना जोंनियाइ गावनि खुसिनि थाखाय जोङो दावबायहैयो राव खु जानानै बेफोर दावबायहैया बेखौ नोंथाङाबो मिथिगौ जानो हागौ ओ दावबनायजों जों लोगोसे जोङो मोनसे अबेबा मोनसे जायगायाव जोङो ओ अबेबा मोनसे जायगाया जोंनि ससेल मिडियाआव बांसिनानो फोसाव फोसाव जानाय जायोबा बेफोरबायदि जायगायाव जोङो थांनो आथुर जायो एबा थांनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनबा गाससिनियावबो मोनसे खुसिया एसे बारा जायो बेयो थांगोन बेनि बे जायगानि फारसे मिथिहैगोन सिनायहैगोन जायगाखौ नाहै गोन बेनि साव गारि एबा बिनि जा बेरखांनाय समायखांनाय बेफोरखौ जों नुहैनो मोनो दावबायनायनि गेजेरजों आरो दावबायनायनि गेजेरजों जोङो हारिफोरनि माबेबा माबेबा गामिनि हाबानि खान्थि इसिनि जायगायाव माबायदि हाबा खुङो माबायदि जायो माबायदि थायो आरो बिस नि गाननाय बिसिनि मोसानाय रोजाबनाय बिसिनि आरो ओ दोरोङारि हाबा हुखा जों इफोरखौ मिथिनो हायो बुंनो थांबा ओ सोहोर ओनसोलाव जों बांसिनानो गिदिर गिदिर न' बिल्डिंफोर लुनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो बिसिनि गोदान गोदान माबा मोनसे खुलिनाय जेरैबायदि मोनसे नायथावथाव बुस्थु एबा जोंनि ओ समाजाव सोलिनाय माबेबा माबेबा बुस्थुफोरखौ इसोरो मालाबा समाव एरखांना दोनो जेरैबायदि ओ हाथरखि नायग्रा जायगा फेलट थ्ररियाम नाम अ इदि बायदि होननाय मोनसे दंमोन बेफोरबायदियावबो जोङो दावबायनायनि गेजेरजों जों नायफैयो आरो दावबायनायनि गेजेरजों जों गासिबो बेफोरबायदिनो गासिबो बुहुमनि बाथ्राफोरखौ जों मिथिनो हायो बबेथिं मा जायो बबेथिं मा मायो जों इफोरबायदि खबरखौ मोननो हायो आरो नोंथाङाबो इफोरनि एसे मिथियो नामा?
औ मिथिगौ नोंथां औ आं गुसु गुसुङै बुंनो हागोन आं मानोना आंहा बिदि बाथ्रा बुंनायनि बारा हुदा गैया ओ दावबायनाय बुङोबा जों दाबसेनिफ्राय गुबुन जाबसेसिम हान्थिनायखौनो जोङो दावबायनाय बुङो नोंथां नङा होमबा?
औ औ नंगौ
बयहाबोथ' गोसआव बिदि साननाय थायो दि‌ आ मोनसे जायग थांगोन बिदिनो आंहा बो दङ दावबायनायनि बिदि मोनसे सिमां ओ बयहाबो थाखायो दावबायनायजों लोगोसे जोङो गोबां गियान गियान बुथुमना लानो हागो हायो आरो जोङो दुखुआव थायोबा दावबायनायनि गेजेरजों जों सुखु सुखु मोननो हायो दावबायनायनि गेजेरजों जों गोबां जायगा नुयो बिदिनो टाउन बिदिनो हाजोन ओनसोल दैमा दैसा बायदि दंफां लाइफां दाउ जिब जुनार बायदि जों नुनो मोनो आरो दावबायनायनि गेजेरजों
औ औ नंगौ
जोंहा गोबां दोङो गोबां बुंनो थांङोबा गोबां बुरजा बुंबाबो ख'नो हायै दोङो औ ओ गुबुन गोबां हारि हारिसा दङ दावबायोबा जों नुनो मोनो हारि हारिसाफोरखौ
औ औ नोंगौ
उम दावबायनायनि गेजेरजों नों मोजांखौबो लोगो मोनगोन गाज्रिखौबो लोगो मोनगोन बिदिनो ओ लेखा रोंनाय रोंङै औ दावबायबायनायनि गेजेरजों जोंङो गोबां गियान मोननो हायो लेखायाव मोनै गियानखौ जों दावबायनायनि गेजेरजों जोंबो मोनो ओ गासैबो बाथ्राखौ जोंङो गासैबो ओ गियानखौ जोंङो लेखाजों मोनजोबा ओ सम लाना जोंङो बेरायनोबो नांगौ मानोना जो जों बेराय दावबायोबा जों गियान मोननो हायो दावबायनायनिफ्रायबो ओ जोंङो दावबायनो थांङोबा दाइरि बायदिसिना लानानै ओ गांसे दायरि लिरनाबो लानो हायो दावबायनायाव बिदिनो जों दैमायाव दैमायाव दावबायहैयोबा ओ दैमायाव नाव जावनाय नुनो मोनो ना बायदिसिना नुनो मोनो आरो हाजो हाजो हालायाव बेरायोबा जोंङो दंफां लाइफांखोनो बांसिन नुयो दाउमा दाउ जिब जुनार गोबां रोखो गोबां गोबां रोखोमनि जिब जुनार आरो दंफां लाइफाङाबो गोबां रोखोमनि दोंङो। बिदिनो जोंङो टाउनाव बेरायैबाब बिल्दिं बिदिनो गोदोर गोदोर गारि ब्रिज। बेफोरखौ जोंङो बांसि इदिनो नुनोमोनो। आथिखालावथ गोबां। ओह बिदि दावबायग्रा जायगा ओंखारबाय जेरै ओह बुंनो थांङोबा जोंङो काशमिराव जोंङो बरफ नुनोमोनो काशमिर।
औ औ।
बिदिनो जेरै जोंङो दोंङो आरो गोब गोबां दोंबावो बेराय बिदिनो दावबायग्रा जायगा। जेरै तुमजां। बेफोरबायद दि ओह गोबां ससे ससेल मिडियायाव भाइरेलजादो बेफोरो ओह बेफोरखो नुनानै जोंङो दावबायनो लुबैयोआरो। ओ बेखिनियानो नोंथां।
औ आरो बेफोरबादि दावबायनायनि गेजेरजों जोंङो माखासे गियानखो मोननोहायो होननानै नोंथाङाबो बुंदों नों गौ आरो जोङो दावबायनायनि गेजेरजों जों माबेयावबा थाङोब्ला एबा अबेबा मोनसे जायगायाव थाङोबाजों डायरियाव मा मा नुदों मा मा थादों जों बेफोरखो सेबखांनायखौ नुनोमोनो। आरो बेफोरबायदिनि बेफोरबायदि नि डायरि लिरनायावनो जोंहा जोबोद मुलाम्फाखोजों नुनोमोनो। मानो होनबाना सासे मानसिनि दावबायनायजों आरो बिनि डायरियाव लिरना दोननायजों जोङो बिसोरनि दावबायनायाव एबा हान्थिनायाव माबे जायगायाव मानुदों माबेयाव मा जादों इफोरखोजों बेफोरजोंबो मोननो हायो इयो गावनि लिरनाय डायरिनि गेजेरजों फोरमायनानै होयोबाजों मिथिनो हायो।
जोङो टाउन सोहोराव जेरै ओ बिल्डिं एफाबायदि जों गोबां बुस्थुखौनो नुनो मोनो होननानै बुंदों जेरैबायदि गोजौ गोजौ लामा गाहायजों फैनाय लामा बेफोरखौ जों गोबां नुनो मोनो। आरो गामि सोहोराव हाबनो थांबा जोङो गामिफोरनि बिसिनि न' लुनाय बिसिनि थानाय जानाय आरो बिसोरनि जिउ खुंनाय राहाफोरखौ जों मिथिनो हायो। बुंनो थांबा गामियाव थानाय मानसिफोरा जोबोद नरमेलि एबा गाहाय थाखोनि सुबुंफोरानो बांसिन थानायखौ जों नुनो मोनो।
औ नोंथां।
जेरो गावनि जिउआव थांना थानो थाखाय जेबो खस्थ'यै नाजानाय एबा मुखुब जाना थानाय खामानिफोराव जोङो नांनाय नांथाबना थानायखौ नुनो मोनो। आरो बेफोरबाय बिदिनो टाउन सहरनि मानसिफोरखौ बुङोब्ला जों बांसिनानो अबावबा थांनाय फैनायफोरखौ नायोब्ला बिसोरनि ओ गारि मट टर'जों हान्थिनाय एबा सोरखौबा गावसिनि खामानिनि थाखाय मोजांनि थाखाय सोरखौबा मददाव लाफानाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो दावबायनायनि गेजेर जों आरो जों गासैबो बुस्थुखौनो जोङो नायनो नायनो हायो एबा अबावबा थांनानै बेखौ नायथारगोन बेखौ मिथिथारगोन होननानैबो जोङो ओ मिथिना लानो हायो आरो बेफोरबायदि बिदिनो जोङो दावबायनायनि गेजेरजों जिब जुनारबो नायहैनो हायो जेरै अब बा जेरै मानसिफोरा सिराखाना थाङो काजिरङा थाङो बेफोरावबो जो जिब जुनार नायनो मोनो आरो बर'ब ओनसोलाव थाङोबा जोङो फेंगुन नुहैयो बालाबारि बाला हामायाव थाङोबा जों जोङो उदफोरखौ नुहैयो बेफोरबायदिनो जों दावबायनायनि गेजेरजों गोबां जिब जुनार एबा जिब जि जि दावमा दावसाफोरखौबो जों नुनो मोनो
औ।
थांबोबा बुहुमनि बुुमाव गासिबो बुस्थुआनो एखे रोखोमनि नङा बुंनो थांबा जिबौआनो जा बे जोंनि जोंनि जायगाथिं जेरै एक्स्रा जायो बेसिनथिं एकस्रा जायो। बिदि बायदिनो जोंनि जोंनिथिंजाय बेफोरबायदि एक्स्रा दाउ दंबा बेलेग हादोराव बेलेग दाउ दङ'। आरो नोंथाङा जेरैबायदि बिदि बुंदों दंफांफोर खौबो जों गोबां रोखोमनि नुनो मोनो। जोंनि जायगायाव जाोंहा दंफांखौ नुनो मोन दों बेलेग गामियाव बिनिसाय बेलेग दंफांखौ जों नुनो मोनो। बे नंगौ जोङो दावबायनायनि गेजेरजों बेफोर खौ नुहैनो हायो। आरो गोमोथाव गोमो थाव बुस्थुफोरखौ जों नुनो मोनो दाव बायनायनि गेजेरजों आरो बेफोरबायदिनो जोङो ओ दावबायनायनि गेजेरजों जों गियान आरजिना लानो हायो आरो गावनि रोंगौ थिफोरखौ जोङो मोनदांनो हायो। ओ दा नोंथां
उम।
बे दावबायनायनि बुंनांगौआ आंना एसेनोसै।
औ।
ओ दा होनबा
जाबाय होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ।
जोंनि बे सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
औ।